हेलौ, ओ औ औ खोनादों। ओ
खै?
अ आंनिया जानाया बिदिनो आं मैया गुबुन सासेनाव कल खालामदोमोन नालाय बे नाम्बारा माने सेब बायदि जानानै दङ आरो बिनि थाखायनो थाङाखै माने बेजों रायजायग्रोनांगोन आङो। हरग्रोननानै आरो अब्लासो माने जागोन इयो। अ दाहायो नोंथाङा मा खालामगासिनो दङ?
दं जिरायनानै।
अ
रायलाय जागोन दा नोंथां?
औ जागोन ना।
अ दा आङो जानाय लोंनायनि बागै सावरायनाय दोमोन आरो?
औ औ जागोन। सावराय जागोन दे।
जोंनिया जानाय लोंनाय होनब्लाथ' गिबियावनो जोंनिया ओंखामा गाहाय नङा होनबा? अ ओंखाम जेरै ओंखाम ओंखामनि जेरै माइरंखौ जों अनला, अनला ओंख्रिबो संना जानो हायो नङा होमबा? जेरै माइरंखौ सोमना दोननानै दसे सम गुरै जाजा सिम बेखौ सोमना दोननानै सु गुरै जाबोला सुयो। सुनानै बिदिनो दिंखि बा मिकसा दिं-दिंखि बा उराल उला बेयाव देयो आरो बिदि देनानै दैखौ बेयाव बिनि उनाव दै सारायाव दै एसे होनानै बा खारै संख्रि बानलु बेबायदिनो मस्ला होनानै गोदौ होनानै दसे सम गोदौबोला बे अनलाखौ अनलाखौ जोङो जेरै माइरं गुन्दैखौ बेखौ गारो बे गारनानै एरै एर होबाय थानानै बेबायदि अनलाया आरो दाउ जानो गोसोब्ला जेरै दाउ ना गिबियावनो दाउ जानोब्ला जेरै दाउखौ एवफ्रामना लानानै दाउ बेदरखौ बा नाखौ एवफ्रान लानानै बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जोंनि ओनसो बेबायदि संना जानाय नुनो मोनो आरो जानाय लोंनायबाथ बेबायदि बिदिनो सबाइ ओंख्रि सबाइ ओंख्रि बिदि खारैदों रहायनानै दाउ बेदराव संनाय जायो
औ
नोंसांनि नोंथांनि ओनसोलथिं अनला ओंख्रिखौ माबायदि जायो नोंथांङा एसे खोन्थानो हागोन नामा? जों थिथ अनला खारै अनला ओंख्रिखौ जेरै मि इदिबो जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ ओं दायो औ दायो जेनेबा जोङो जोंनि एरियाथिं जेनेबा जोंनि जायगायाव जेनेबा अनला ओंख्रिखौ माबोरैहाय संनानै जायो जेनेबा आं जेरै ओ आं जेरै मेगनजों नुदों बेफोरबायदिखौ आं बुंनोसै आरो औ दा जेनेबा जोंनिथिंजाय गिबियावहाय जोङो अनला ओंख्रि संनोबा आ जोंहा माइरं एसे लानांगौ जायो जेनेबा जोङो जानाय माइरंखौनो जों लानाय जायो आरो जिखुनु जाया माइरंआनो जागोन जिखुनु बेखौहाय जोङो सङैनि सिगां जोङो बेखौहाय ओ माइरंखौ जोङो एसे खुरै बा हाथाफोराव बा जोङो गामलाफोराव एसे सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो दै एसे होनानै जेराव माइरङा लोमजासे दै होनांगोन आरो जोङो दा बेनि उनावहाय जोङो बे खौ जेब्ला माइरङा रुयो ओ अब्ला बे बिनि उनावहाय जोङो बेखौहाय खेरखाफोरावहाय जोङो दोननानै बा मोनसे दै गलांग्रा आइजेंआव दोननानै जोङो बेखौहाय दैखौ सरदनो होनांगोन आरो माने दैखौ गोरान खालामनांगोन आरो अब्ला जोङो बेयो जेब्ला गोरान जागोन अब्ला जोङो बेखौहाय ओ उवाल बा जेनेबा बिदिनो दिंखि बेफोराव देनानै लानाय जायोमोन आरो गोदोनि समाव दाथ' जेनेबा जोंहा ओ माखासे बिगियानारि जुग जाबाय नालाय जेरै जोंहा मिक्सार मि फोराव जोङो बेयावहाय उननानै गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो जुदि ओ जोङो फासे अरदाबाव जोङो ओ माबा खालामनाय जायो आरो जेन'बा जोङो बेखौहाय दैखौहाय अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा माखासे जखानि दै होनानै लानांगौ जायो। दा बेखौहाय जोङो एसे ग्लब ग्लब गोदौ होनोनानै लानाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो बे गोदौनाय दैयावहाय जोङो। बै देनानै ला नाय अनला अनलानि गुन्दै जेनेबा माइरंनि गुन्दैखौ जोङो बे दैयावहाय होनानै लानाय जायो आरो जेरावहाय जोङो बेखौहाय अनला उरनाय होनो आरो जेराव जोङो अनलाखौहाय बेयाव फ्रि फ्रि होनानै ला नाय जायो दा जोंहा बे फ्रि फ्रि होनायाव जोंहा ओ अनलाया जेनेबा गथा जायो हिसाबै जोङो बे खौहाय ओ एरबाय थानांगौ आरो जेब्लानोखि जोङो बे बेखौहाय होबाय थायो अब्ला जोङो बियो अनला ओ अनलाया फिथर जानानैबो थानो थानायनि माने चान्स थायो आरो दा बे थाखायनो जोङो मा जे सुबुंफोरा जोंना बे गुन्दैखौ ओ माइरं गुन्दैखौ जोंहा डाइरेक्टयै जेनेबा ओ खुरैफोराव जोंहा दै एसे होनानै लाव लाव खालामनानै जोंहा लगायनानैबो लानाय जायो दैजों बेनि उनावहाय जोंहा दैयावहाय डाइरेक्टलि होनायबो जायो आरो दा बेफोरो गावबा गावनि जेनेबा गावबा गावनि सायाव सोनारसै जेनेबा गाव जेरै हायो जेनेबा गावनि आइडियाजों खालामनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय हो ओ अनला होखांनायनि उनावहाय जोंहा नांगौ सेबां जखानि जोंहा खारैखौ होनानै लानाय जायो आरो जेनेबा नोङो अनलाखौ गोबाब जानोबा जोङो खारैखौ एसे बुरजा गोबाङैनो होनांगोन खारैखौ खम जायोबा जोङो एसे खमखौनो होनानै लानांगोन जेराव जोङो खारै गैयाबाथ' अनला ओंख्रियाथ' जाखायानोसै एसे नङा होमबा दा जोङो ओ जेनेबा अनलाजों जोङो दाउ बा ना बा बिदिनो गोबां बायदि रोखोमनि जोङो होनानै जानो हायो जेरावहाय जोङो बेखौहाय जोङो फिफ्टि पारसेन्टसो एवनानै लाखानांगौ जायो आरो जोंहा दा अनला ओंख्रियाबो जुदि फिफ्टि पारसेन्ट मोननाय ओ माबायाव फैयोब्ला जोङो बेखौहाय बेदर बा नाफोरखौ जोङो होसननानै लानाय जायो आरो दा जोङो बेनि उनावहाय जोंहा ओ बेवहाय ओ संख्रि हालदै बिदिनो ओ बानलु मस्ला बेफोरबायदि होनानै लानाय जायो दा बेनि उनावाय जोंहा लास्ट ओ जोबनायाव जोंहा गंगार दुन्दिया बा दुन्दियाबो होनानै लानाय जायो आरो जेरावहाय ओ बे ओंख्रिया जेनेबा मोदोमनायनि आरो औ दा बिनि उनावहाय जोङो। जेनेबा जोंहाथ' ओ खारै जेनेबा जों खारैखौ माबोरैहाय बानायो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ खारैया जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जेनेबा आजै आजौ समनिफ्रायनो बानायबोबाय थानाय मोनसे जेनेबा जोंहा थावनि सोलाय जोंहा गोदो थाव गैयै समावहाय जोङो बेखौनो खारैखौनो जोङो संनानै जाबोनायखौ जों नुदोंमोन आरो खारैजोंनो बांसिनै सोलिबोनायखौ जोंङो नुदोंमोन। जेरावहाय दायो खारैनि सोलाय जोङो ओ थावखौनो बांसिन बाहायनायखौ नुनो मोनसै।
नंगौ।
दा जोङो खारैखौ माबायदि बानायो होनोबा जोंहा बेखौहाय ओ थालिर आथियानि मादानिफ्राय बा थालिरखौ ओ थालिर बिफांखौनो जोङो दाननानै फिसा फिसाऔ दाननानै जोङो सान्दुङाव फोराननानै दोननाय जायो। दा बेनि उनावहाय जोंहा ओ बेखौहाय मोजाङै फोराननानै जोङो साव सावनानै लानाय जायो आरो जोङो दा बे सावनाय गुन्दैखौ बा हांगारखौ जोङो मोजाङै दैजों सिथबनानै जोङो गथा खालामनानै दोननाय जायो आरो जेर जेरावनाखि बेयो गोबाव समसिमहालागै थिनानै दोनजायो। जेब्लानाखि नांगौ सम जायो जोंनो जेनेबा ओंख्रिफोर संनायफोराव दा बेफोरावहाय जोंहा बेखौहाय ओ सरनानै दै एसे होनानै जोङो माखासे आइजेङाव दोननानै जोङो सरनानै बिनि बिदिखौ जोङो ओंख्रिबा ओंख्रिफोरावहाय जों होनानै लानाय जायो आरो
नंगौ
नोंथांमोननिथिं माबोरैहाय जेनेबा नारजि ओंख्रि सबाइ ओंख्रिफोरखौहाय माबोरै जायो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नारजि ओंख्रि होनबा होनबाथ' जेनेबा जेरै फाथो फाथोआनो गिबि नङा होनबा फाथोखो जेरे फाथो बेगर फोनानै फाथो ओ र'जबा बिलाइ बिलाइखौ खानानै फोरानो फोराननानै बेबायदिनो रानबोला बा गोबाव थिनानै दोननाय मैगं नालाय जोंनिया थिनानै जानाय नारजिया बे बायदिनो जानो गोसो बोला जेरै एसे दैयाव सोमना दोननानै दसे बेबायदिनो गुरै जायोब्ला बेखौ सिग्लिनानै बा गोखाखौ बांद्राय गोखाबाथाय सिग्लिनानै दैखौ जोंनिया गारो बिदिनो गोखाद्रायबा बेबायदिनो नारजि बुंब्लााथ' जोंनिया अमा बेदरजोंबो जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा?
औ नंगौ
नारजि जाब्लाथ' बेबायदिनो खा नारजियाव खारैथ' नांखागौ। खारै
खारै नङाब्लाथ' खारै नङाब्लाथ'‌ओ नारजि ओंख्रियाथ जानायानो नङा नङा होमबा औ
बेबायदिनो आरो थावआव बेबायदिनो अमा बेदरखौ एफ्रानना लानानै बेबायदिनो नारजिखौ खारैजों संनाय जायो आरो सबायाइ ओंख्रि बुंब्लाथ गिबियावनो सबबाय जेरै सबाइखौ सोमना दोननानै गुरै गुरै जाजासिम बेबायदिनो दैयाव सोमनानै बिनो बेखौ सुनानै सुनादोननानै सुनानै आरो बिदिनो सारायाव रहायनानै खारै बानलु बिदिनो हाय बें संख्रि होनानै बे बाय बिदिनो साम ओंख्रिजों संनाय जानायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो सामुखौथ संबा गिबियावनो जोंनिया सामखौ बा दाखोनखौ एरखनानै दाननानै सुनानै बेबायदिनो रानग्रोनानै सबाइ ओंख्रि दों संनायखौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो आरो बेबायदिन
दाथ औ जेनेबा ओ बेखौ नारजि ओंख्रि जेनेबा जोंनि ओनसोल नारजि ओंख्रिखौथ जेनेबा ओ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो जेनेबा माखासे ओ प्रसेसफोरा दा सेमानो जायो जेनेबा एखेआनो जायो।
जोंहा गिबियावनो जेनबा जोंङो नारजि ओंख्रि होनोबा जोंहाथ' नारजिखौनो नांखाथारगोन। जोंङो बे नारजिखौ जोंङो मानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोंहा। दो जोंहा माखा ओ। फाथो मोनसे ओ मैगं दङ दा बेखौहाय जोंङो गब फोनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनावहाय जे जोङो बे। खौ फाथोग दाननानै जोंङो बिदि बिलाइखौ खानांगोन। नङा होमबा बेखौ दा जोंङो जेब्ला। फोदाननानै गोदान जायो अब्लासो जोंङो बेखौहाय नारजि ओ मुंङाव जोंङो गाबज्रिनाय जायो आरो। बिनि सिगाङावथ' जोङो बेखौहाय फाथो मुंयैसो गाबज्रिनाय जायोमोन औ दा बेनि उनाव जोङो बेखौहाय फोराननानै गोरान जेब्ला जायो अब्ला जोङो बेखौहाय ओ गोबावहाय थि नानै दोनजायो आरो। दा जोङो बेखौहाय ओ जेनेबा सोरबा ओ रुगारनानैबो जायो जेनेबा दा ओ गिबियावहाय जोङो खारैखौ रुगारो। रुगारोब्ला जोंहा बे गो फा बे नारजिनि गोखाया खारो आरो। औ दा बेनि उनाव जोङो नारजिखौ ओ मोजाङै सुनानै लानानै जोङो ओ माबायाव ओ दैयाव होनानै जोङो बेखौहाय मोजाङै गोदौ होनोनानै जोङो बेखौहाय सानानै लानाय जायो जे जेरावनाखि जोङो नारजिखौ गेब्लेहोनांगौ जायो आरोना। दा बेनि उनावहाय जोङो। जोङो नार्जिखौ बांसिनानो अमा बेदरजों जों जानायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो जेनेबा अमा मेजेमजों। जेनेबा जोङो अमा मेजिखौहाय जोङो बेवहाय ओ दसे समनि उनावहाय जोङो जेब्ला नारजिया गेब्लेयो अब्ला जोङो बेवहाय खारै ओ बिदिनो संख्रि बानलु बेफोरबायदि होनानै लानायनि उनावहाय जोङो बेदरखौ ओ होनाय नुनो मोनो आरो जेब्ला बेदराबो जोंना फिफ्टि पारसेन्टसो मोनखा नाय जानांगोन उम दा बेनि उनावहाय जोङो खारैखौहाय ओ जेसेबां नांगौखिनि जखानि जोङो बेखौहाय होनांगोन ओ जोंङो नार्जि ओंख्रि ओ नार्जि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बर'फोरनि मोनसे ओ दोरोङारि जानाय लोंनायाव ओ जानाय लोंनायनि सायाव जोंहा बेयो बेरखाङो। नङा होनब्ला दा ओ बेयो नारजि ओंख्रि होनोब्ला जोंहाथ' बर'फोरनि अनगा बेलेग गुबुनफोराथ' बेखौ संनानै जानो रोङाखौनो बुंनो हायो आरो दायो।
नंगौ। दा जोङो समाबो जाना फैबाय नामा?
औ जागोन दे ओं।